खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ। नोंथांजों ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जोङो माने ओइद‌ आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनाय नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमै आबादफोरखौ मावनाय जायो?
नंगौ नोंथां। होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गाहायै जोङो माइ आबादखौनो नुनाय जायो नों थां आरो बेजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगं बेफोरबादिनिबो एसे आबाद नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ बिदिब्ला नोंथाङा औ माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनानै नोंथाङा बे जायगायाव मा रोखोमै माइ आबादखौ मावनाय जायो?
नंगौ नोंथां ओ माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइज्लि नांगोन आरो नोंथां । माइ बे माइज्लि बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै फुख्रि बा दैमाफोराव बेफोरबायदिनो सोमनानै दोननाय जायो जों दैयावहाय । हरनै हरसे बा हरनैनि थाखाय बाय बेनि उनावहाय जोङो बे माइस्लिखौ दैनिफ्राय बोखांनानै दैखौ इसे सर'नो थाखाय दसे सम दोननाय जायो आरो नोंथां । बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हायावहाय लामनानै बेवहाय थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ बेफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो नोंथां । मानोना बेयाव बेयावहाय गाजा बेरो बेनि थाखाय बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो । जोंनो खोथिया खो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ गिबियाव हालेवग्रोनांगौ । ओ हालेवनो थाखाय जोङो दानि दिनावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो नालाय । बेनिखायनो जोङो दुब्लिखौ हाब्रु खालामनानै लाग्रोनांगोन । अब्ला जोङो खोथियाखौ
खोथिया थिलिसिम लांनानै मायखौ बेबायदिनो खादाफोराव लानानै आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो नोंथां । बेनि उनावहाय स्नि दाइन साननि उनावहाय बियो एसे गोजौ महर मोनो आरो नोंथां जौ आरो बेबायादिनो से दान बा से खावसे दाननि उनाव बियो जायो नोंथां ।
नंगौ नोंथां थारैनो ।
जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि हासारफोरबो सारनाय जायो आरो नोंथां । जाहाथे बियो थाबनो देरो गोजौ जायो । आरो बेवहाय नंगौ बेवहाय एम्फौ एनलाफोरखौ अबावबा बा आबाद गाज्रि खालामग्रा एम्फौ एनलाफोरखौबो बुथारनो थाखाय मुलिफोरबो बाहायनाय जायो । जायो आरो नोंथां ।
बेबादिनो जोङो माइ गायनो थाखाय दुब्लि फोथारखौ जोङो हालेवग्रोनानै ला नाय जायो गिबियाव जेरैहाय गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नैथिखेब हालेवनायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो बेबादिनो जोङो दानि दिनावथ' मोसौखौ मोसौजों हालेवनायखौ नुलिया नालाय गोबां खम जाबाय बेबादिनो ट्रेक्टरसो बाहायो नालाय बयबो । ट्रेक्टरजोंनो एवनानै हाब्रु खालामनाय जायो । आरो बेवहाय आलिबो दाननाय जायो । आलि खोनाय जायो जाहाथे बेयाव दैफोरा थाबथानानै थायो बेनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय खेबनै खेबथाम एवखांनायनि उनावहाय जोङो गायजानाय जायो आरो हाब्रुआ। जेब्रा हाब्रुआ गायजानाय दोलो जायो अब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै मुथा खानानै लाबोनानै बेवहाय राननानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नंगौ बेनि उनावहाय आइजोफोरा ज' ज' माइ गायनाय जायो आरो नोंथां बेबादिनो बिसोरनो ओ रां हरनाय जायो आरो माइ गायनायनि सोलाय। इसि ओ गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरबायदि सावरिसो सावरि बादालि जायोमोन।
नाथाय दानि दिनावथ' रांसो हरनांगौ जायो नंगौ नोंथां। आरो बेबायदिनो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय गोबां जोङो जायो। आरो गोदोनि दिनावथ' फेसेव हासारसो जेरैहाय गोबोर हासार बेफोरखौ बाहाय
नाथाय दानि दिनाव गोबां बेलेग बेलेग रासाय-रासायनिक हासार बाहायसै।
बेबादिनो नोंगौ बेबादिनो जोङो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला माइआ एसे जौगोन अब्ला जोङो बेवहाय आरोबाव हासार गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबादि बाहायबाय थानाय जायो। बेनि उनावहाय
नंगौ नोंथां।
माइआ जेब्लाहाय मोनगोन अब्ला जों बेखौ खासिजों हानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो। जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदि खालामनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जेनेबा माइ गायनाय समाव जोंनि जायगायावबो माइज्लिखौ नांगौ जायो। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि दैयाव सोमखांनानै जेनेबा दसे सम माने सोमखांनायनि उनाव जोङो बा बायजोआव दैनिफ्राय लाना फैनानै जोङो मोनसे जायगायाव दोननायखौ नुनो मोनो। आ दोनखांनानै जेब्ला गाजा बेरगोन अब्ला बेखौ जों फोथारसिम लाना थाङो जे जे जायगायाव जों जों गायगोन बे जायगाखौथ' जोङो एवना लाग्रो खानांगौ जायो बा हाखौ फोमोनना लानांगौ जायो आरो बिदिनो जोंनियावबो आखाइदोंनो साननो हानाय नुनो मोनो आरो जेबो माइ गायनो थाखाय जों माइ गायनाय जाय जायगायावबो बिदिनो आ हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो गेजेर गेजेरजों आलिखौ होना लायो। गौ समाव बेयाव थाबथानानै थायो आरो बेनि उनाव जेब्ला जोङो बै माइ गायखांगोन माइ गायखांनायनि उनाव जेब्ला गोदोर जागोन एसे जौगोन अब्ला जों बेवहाय हाग्रा जा जानाय नाङि हाग्राफोर जानायफोरखौ जों फुनानै होनाय जायो जाहाथे माइआ मोजाङैनो जौ लाङो। आरो जेब्ला जौनानै बियो औ। बेबायदिनो बेयो जेब्ला ओ माइ फिथाइ थायनो हमगोन आरो माइआ जेब्ला बिदिनो गिदिर जानानै जेनेबा मोन हमगोन अब्लाथाय जोङो बेखौ न'सिम हाना लामनाय जायो बे हानायाव जोङो बे गोदोनि बायदिनो जों खासिफोरखौ गोबाङै दाबो बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो। जोङो हानो थाखाय बिदिनो मानसिफोरखौ लिंनाय जायो बे मानसिफोरानो ज' ज' थांनानै जेसेबां नांगौ ओ आखासे हाबाथाय माखासे लिंनाय जायो। आरो खम हाबाथाय खम लिंनाय जायो आरो बिदिनो हानानै न'सिम लांना फैनाय जायो। न'सिम लाना फैखांनायनि उनाव जोंनियाव गोबाङैनो जेनेबा ट्रेक्टरफोरजों जोङो बारा होननायखौ नुनो मोनो। मारा होखांनायनि उनाव जोङो जि मोनबाय जोंनिया माइ बे माइखौ जोङो दुलिफोराव दोनो एबा खायफाया ओ सानसे साननै नै न'नि सिथ्लायावनो फोराननानै जोङो दुलिफोराव सोना दोननायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाखौ जोङो बस्थाफोरावबो सोना दोननाय नुयो जाहाथे बै ओ बस्थायाव थानाय माइखौ जोङो ओ जाग्रोनो हायो औ नों बिदिनो जिगाब थाबाय बे जिगाबखौ जोङो माइहुं हुंनानै दोनो जाहाथे बेखौ जोङो उनाव जोंनिया मोसौफोरनो थाखाय होनो थाखाय औ नोंथाङा दि बुंबाय बेयाव जोंनो जेनेबा नोंथांनि ओ ओनसोलाव गोबां रोखोमनि रास रासायनारिक हासारफोरखौ बाहायो थ' नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बे रासायनारि हासार सारखौ बाहायनायनि जाहोनाव माबाफोर जेनेबा जोंनि गाज्रि बे गोहोमफोर गोग्लैयो नामा?
नंगौ नोंथां बेबादिनो जोङो गोबां रोखो रोखोमनि रासायनिक हासार बाहायो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। बेफोरबादिनो जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि जेंना बा बेराम नुजाथिनो हागौ बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ बाहायिया मोजां नाथाय दानि दिनावथ' रासायनिक हासार बाहायालासिनो आबाद दैखांनायाबो सहस नङा मानो होनोब्ला जोङो आबादखौ एम्फौ एनलानिफ्रायबो रैखा खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि हासार बा मुलि बेफोरबादि बाहायनांगौ जायो आरो नोंथां।
बेराफारसेथिं बेराफारसेथिं जोङो मो एसे मोजांबो जायो आरो बेराफारसेथिं जोंनि थाखायनो खहा गोनांबो जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो औ बेफोरो बेफोर हासारा जेब्ला जोंनियाव मोसौ बायदिसिनाफोरा लोंगोन बे दैयावथ' बेयो जोंनिया गोसारनानै थायो खोनादोंना नों
नंगौ नोंथां खोनादों।
गोसाना थाबाथाय जोंनिया बे दैयाव गोसारारना थाबाथाय बे दैखौ जोङो माने ओ जोंनि मोदोमावबो नाङो मोदोमफोराबो जोंनिया जेनेबा गाराय नु जानो हमो आरो लोगोसे जोङो मोसौफोराबो दै लोंनाय जाबाथाय बे दैखौ माने लोंबा बेवहाय थानाय रासायनिक मुवाफोरा जोंनि मोसौनि ओ उदैफोराव हाबलांनानै जेनेबा मोसौखौ बेमार खालामनो खालामो आ आरो बेनि अनगायैबो दैमाफोरावबो जेनेबा बेफोरो दुब्लिनि दैया बोहैलाङो मानै ओ दैमाफोराव गोलैहैयो आरो बा दैमायाव जोङो दुगैनाय जायो बे दुगैनाय निफोराव जोंनियाव माने बायदि रोखोमनि बेमारफोर जानो हमो आरो नों दा बिदिनोथ' जोङो रासायनारिक मुवा बाहायनो फोथारनि थाखाय मोजां खायफा बिथिंगि नायोबाथाय मोजां खायफा बिथिंगि नायोब्लाथाय माने बेयो जोबोद थामा आरो नोंथां खोनादोंनो थांआ औ दे बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनिनि राय्लायनायखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां नों बिथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय आबाद फोथार मा रोखोमनि नोंथांमोननि जायगायाव मावो बेनि सायाव मिथिनानै
नंगौ नोंथां गोजोन्थों।